दा
औ नोंथां
औ नोंथाङा आंनाव दसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां? बि होमब्ला नोंथाङा मा होनो जोंनिया सोलोंथाइया मा होनो समाजारि जौगानायाव माबायदि बिहोमा होयो बे सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थादैनो जोङो बे आयदाखौ साफ्रोम मानसिया रोंनाय बा बा मिथिनाया जोबोद गोनां। सोलोंथाइया जोंनि समाजाव मोनसे मोजां बिहोमा होयो जे जोंनि समाज खुंनायाव जोंनि माखासे नेम खान्थि लाखिनायाव जोंनि माखासे आसार खान्थि लाखिनायाव जोंहा सोलोंथाइया जोबोर गोनां दा सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जोङो गिबियै जोङो जे फरायसालिनि सोलोंथाइया जोंहा समाजारि जौगानायाव मोजां बिहोमा होयो। दा मानो होननानै बुङोबा जोङो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुं बै सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जोंना बे सुबुंनि माखासे साननाय हनाय बुजिनाय बुंनाय आरो गियान आखल आखु ओ साधारन मानसिनिख्रुइ साबसिन जायो नङा होमबा नोंथां? सासे सुबुङा जुदि सोलोंथाइ गोनां जायोबा बे सुबुङा मोनसे बै जायगानि सासे अलंबार बा हाथरखि बायदि होननानै बुंजायो। जों सुबुं माहारिया नुनानै नायनानै जोङो सोलोंनाय दा बेबायदिनो बै सासे सुबुंनि लेखा रोंनाय गोहो बा बिनि रायज्लायनाय आरो बिनि माखासे मोजां आखल आखु बेखौ नुनानै नसुंसेनि बा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सोलोंगोन दा बेबायदिनो समाजाव सोलोंथाइया मोनसे मोजां बिहोमा होयो आरो जोंहा माखासे आसार खान्थि दानाय आरोास माखासे आसार खान्थि लाखिनाय बैफोरावबो सोलोंथायाइया जोबोद गोनां जाय माखासे सुबुंफोर थायो बैसोरो जे सोलोंथाइ गैयै बा सोलोंथाइ लायै बिसोरो माबायदि जायो ज एसेब्लाबो मिथिनो हायो बिसोर गावसोरनि फारसेल' सानो आरो गावसोर बेखौनो अराय गिदिर बा देरसिन बा गावसोरखौ बुजिनासिन साननानै लायो थिग बेबायदिनो बिसोरो अहंखार बा अख्रा गोसोनि जायो आरो। दा सोलोंथाइआाथ' जोंहा मोनसे मोजां जोंनि समाजाव मोजां बिहोमा होयो जों बेखौ बयबो मिथियो। आरो दा बेबायदिनो जोंनि समाजखौ लाखिनो थाखाय सोलोंथखौबो जगाहोनांगोन दा सोलोंथाइखौ माबोरै ज गाहनांग नलिवोगोब जे जोंनि गुदि थाखोनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइखौ नोजोर होनो नांगोन जे गुदि थ खौ माबोरै नोजोर होयो होननानै बुङोबा जोङो गुदि थाखनो सोलोंथाइखौ बिमा बिफायानो नोजोर होग्रोनो नांगौ दा बिमा बिफाया नोजोर नोजोर होनायजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोराबो नोजोर होनांगोन दा बै समाव गथ'फोरा सोलोंथाइनि सोमोन्दै जेबो मिथियाबो जानो हागौ सोलोंथाइखौ मानो नांगौ सोलोंथाइ गैयाबा मा जायो आरो सोलोंथाइ थाबा मा जायो बेफोरनि सायाव सोमोन्दै मिथियाबो जानो हागौ दा बैफोरखौ मिथियैनि जाहोनाव बिसोरो सोलोंथाइखौ नागारनानै ओरैनो थानो हागौ दा बेफोराव बिमा बिफानि खोथा लायाबो जानो हागौ बेफोरखौ गामिनि बा ओनसोलनि सुबुंफोरा नोजोर होनानै बा मोनसे बुजायनाय बाजायनाय बेफोरबायदि खालामनानै बै सोलोंथाइखौ लाहोफिननो हायोबा खोब जोंना गोजोनथाव जायो आरो बेबायदिनो जोंहा फरायसालि सोलोंथाइ लानायाव मोनसे बि खान्थि थायो जे जोंहा समान मोन फिथाइ बा समान गाननाय जोमनाय समान जानाय समान बेबायदिनो मासे सोलोंथाइ लानायनि मोन्थाय बे थायो दा जों फरायसाफोरा गावजों गाव गोरोबनायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो माखासे बयखौबो समानै अननाय बयखौबो समानै फोरोंनाय बेफोरबायदि थानो नांगौ आरो जोङो फरायसा आरो फोरोंगिरि बिनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो मानो होननानै बुङोबा जोङो गुबुन सासेया गुबुन सासेनि ओंखाम उोखैनायखौ ओरैनो मिन्थिनो हाया ब ससे उखैग्रा मानसिया खिथायोब जों मिथिनो हायो थिग बेबायदिनो सोलोंसाफोरनि रोंनाय रोङैखौ फोरोंगिरिया थोंजोङै मिथियाबो जानो हागौ बा सोलोंसाफोरा फोरमायोबासो मिथिनो हागौ दा बिनि थाखायनोथ' माखासे सुबुंफोरा फोरोंगिरिजों बेबायदिनो गोरोबलायनाय बा मोजां सोमोन्दो गैया थायो नालाय दा बेफोरखौ माबोरै फरायसाफोरनि रोंगौथिखौ हमदों बा बिसोरनि रोंनाय रोङैखौ माबोरै मिथियो होननानै बुङोबा जोंहा माखासे आनजाद लानाय बा सुमथाइ लानाय बा हारोंथाइखौ जगासुनाय बिनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ खोब जोथोन लानो नांगौ। फोरोंगिरिया ओरैबायदि मोनसे आयदा सोसननांगौ जे गुदि फरायसालियाव गेलेनायजों लोगोसे सोलोंनाय आरो बेबायदिनो गेलेनायजों लोगोसे सोलोंनायनि जोहै माखासे फरायसाफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय जायो। आरो बिसोरखौ फरायनायाव मुजिहोनाय बेफोरबायदि जायो दा बेबायदिनो जोङो माखासे आरोबाव ख'नो हाबावो जोङो माखासे फरा आयदाफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों थिसनाय जेरै खन्थाइफोरखौ मेथाइनि गेजेरजों मेथाइ रोजाबनाय गेजेरजों फोरोंनाय आयदाफोरखौ सल' बायदि जोङो फोरोंनाय आरो माखासे गेलेनायनि सुबिदाफोर होनाय दा बेफोरबायदि गेलेनाय थानाय जानायजों खोब मुजिनाय मोननानै फरायसाफोरा फरायसालियाव फैनो गोसो जानायजों लोगोसे फरायनायाबो मुजिनाय मोनो। बेबायदिनो आरो जोङो फरायसाफोरखौ साबसिनै दावगाहोनो थाखाय बाख्नायनाय बा जोङो मदद खालामनाय बेफोरबायदि थानांगौ नङा होमबा नोंथां। दा बेनोसै आंनि नोंथांनिसिम सोलोंथाइनि सायाव फोरमायनाय था दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि माखासे सोलोंथाइनि गोनांथि आरो सोलोंथाइनि माखासे बेबायदिनो जोंना मोजां गोहोम बिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां जोङो सोलों सोलोंथाया जोंना मा होनो जोंना सोलोंथाइ होनोबा जोंना सोलोंथाया मोननै रोखोमनि नङा होमबा नोंथां गुबैयै जोंना फसंथान आरो मोनसे फसंथानारि जोंहा फसंथानारि मा होनो फसंथानारि मा होनो सोलोंथाइया जाबाय जोंना जाय जायफोरखौ जोङो मा होनो फरायसालि बा ना होनो फरायसालि माबा मुलुगसोलोंसालिफ्राव थांनानै जोङो मा होनो लाहैनो हायो। जायफोरा मा होनो थि सम थायो नङा होमबा नोंथां थि सम आरो थिस बैसोआवसो जों मा होनो फरायसालिफोराव थांनो हायो नङा होमबा नोंथां गुदि फरायसालियाव थांनायनि मा होनो थि समा जाहैबाय जेनेबा थाम थाम खावसे बा ब्रै बोसोरनिफ्रायसो जों मा होनो फरायसालियाव थांजेननो मोनो नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो मा होनो जोङो जोङो सम मथे फरायसालियाव थांनांगौ जायो जोंना फसंथानारि मा होनो फसंथानारि फरायसालिफोराव नाथाय मा होनो जोंना फसंथानारि नों मा होनो सोलोंथाइ जेनेबा आखाइनि हाबाफोर सोलोंनाय मा होनो सिल्प आरिमु सोलोंनाय बेफोर मा जोंना जेबो मा जोंना थि सम गैया एबा थि बैसो थाया नङा होमबा नोंथांमोन जों बेखौ जेरावहाय मा जाय जायनिफ्राय मोनै जों मा सोलोंनानै लानो हायो नङा होनबा नोंथां। आरो बे सोलोंथाइफोरा जोंनि मा जोंनि उननि मा होनो जिउ राहायाव जोंना गोबां मा होनो हेफाजाब होयो आरोना जोंना बे शिल्फ आरिमुफोराबो जेनेबा आखाइनि बेसादफोर बानायनो रोंनायफोरा नङा होमबा नोंथां आरो जोंना बे मा होनो जोंना बे फसंथानारि सोलोंथाइफोरखौथ' जोंना नांंखागौआनो जोंना मा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंना सुबुंफोरनि साननाय हनाया जोंना मा जोबोद मा होनो सुबुंफ्रा मा होनो जेनेबा मोजाङै गोथौैयै साननो हानाय जाया आरोना जोंना संजा मा होनो सुबुंफ्रा मोजां सोलोंथाइ मोननो रोङा मा जानो गोनां जायो मा होनो आखलफोरावबो जों नामा आखल आखुवाबो जोंना जेंना नुजायो नङा होमबा नोंथां जोंना। अख्रा बा मा होनो खोथा मानियि बेफोरबायदि आखुआव जोङो मा नुनो मोनो आरोना जेनेबा सोलोंथाइ गैयि मानसिफोरनि गेजेराव जेनेबा गावनिखौल' सैथो साननाय बा खोमसि फोथायनाय बायदि मा होनो बायदिगफ्रा मा होनो नुजाथियो आरोना जोंना सोलोंथाइ गैयि समाजाव ओमफ्राय जोंना सोलोंथाइ थाबासो जोंना मा जायो सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा जोंना मोजां गाज्रि साननो हानाय बिजिरनो हानाय एबा समाजाव जोंना मोनसे मोजां गोहोम बा थासारि सोमजिहोनो हायो आरोना जोंना मा होनो सासे मा होनो जोंना सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङानो मोनसे नख'रनि मोनसे समाजनि मोनसे गामिनि मोनसे हालाम दं नामा गोबां मोजां खामानि मावनो हालायो आरोना जोंना मा होनो बे सासे सुबुङानो जोंना सासे फोरोंगिरियानो जोंना गोबां फरायसाफोरखौ फोरोंनानै जोंना गोबां मा होनो बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन मा होनो गुबुन गुबुन मा होनो मिथिंआव जोंना मा रोंखा राखा खालामनानै हरनो हायो नङा होमबा जों मा होनो गुदि मा फरायसालिनि फोरोंगिरि जासे जेनेबा आरो जोंना बेबायदि मा होनो जानबा सुबुंफोरा मा गसंथानानै सोलोंथाइ लानो जोंनाबा जों जो माखासे फोरमान बिलाइफोर मोननो हायो। आरो बेनि गेजेरजों मा होन जो गावबा गावनि मा होनो इयुन जिउननि थांखि सलिायाव जोंना ना गोबां हेफाजाब जायो आरोना जोंनाखौ जों नानै सोलोंथाइफ्रा जोंना लाथारनांगौ बेनि थाखाय जोंङो मा होनो जोंना भारत सरकारा नैरोजा गु मायथायनि मा होनो आयेन बायदि जोंना मा ब्रैनिफ्राय ब्रै बोसोरनिफ्राय मा होनो ओ द' बोसोरनिफ्राय जों नामा जिब्रै बोसोर बैसोनि गथ'सिम जों नामा बेसेन नाङै सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जेनेबा सरखारानो माबा मोनसे आयेन बायदों आरोना
बेनि गेजेरजों जोंनाामा जोंना फरायसाफोर नामा बेसेन नाङा फराय बिजाब होनाय जायो फरायसालियाव बेट होनाय जायो बेफोरबायदि स्कुल इउनिफर्म स्कुलनि गानगा होनाय जायो आरो सानजौफुनि जानाय आदार होननाय जायो आरोना जोंना बे मा होनो बेखौ जोंना मानि थाखाय होन जाहाथे गथ'फोरा मा होनो गाज्रि लामाजों थाङा गथ'फ्रा गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनो बेफोरनि थाखाय जों नामा सरकारा बेनोजोरखौमायथायनि मा होनो आयेनखौ बानायदों आरोना बे आयेननि गेजेराव मा होनो जायफ्रा मा होनो जोंना जायफोरा मा होनो जिब्रै बोसोरनि खम गथ'फोरखौ जों नामा सोलोंथाइ लाथारनांगौ होननाय जोंना बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिबा हालामनि मानसिफ्रा मा जोंना मिथिनांगौ जोंनो बेखौ जो माला मिथिनो हागोन होनना जेब्ला मा होनो सुबुंफ्रा मा होनो सोलोंथाइ थायो अब्लासो जोङो सुबुंफ्रा गावसोरनि मोन्थथाय बा मा होनो गावसोरनि मा होनो मावनांगौ बिबारनि सोमोन्दैबो मिथिनो हायो। जायफ्रा सोलोंथाइ गैया बिसोर मा बिसोर मोनथायखौ मिथिया नालाय बिनि थाखाय बिसोर मा समाजाव माने थगायजेननो सबख जानाय बायदिबो जायो आरोना जोंना मा होनो बे माखासे गोरों गोरा सुबुंखौ जोंना मा जोंना माखासे मा होनो थगाय लायनानै जानाय बिदिनो मा होनो थगायजुनाय माबाफोराबो जोंना नुजाथियो आरो जोङो जों सोलोंथाइ गैला सोलोंथाइ गोनां सुबुंफा जोंना गावसोरनि मोन बा गावसोरनि मावनांगौ बिबानखौ मिथिनो हायो जों नामा बिसोरखौ जोंना बांद्राय मानसिफ्रा थगायनो थगायला खालामनो हाया आरो जोंनो बेंखायनो मा सोलोंथाइ खौ जोंनो गाव गावनि मा होनो थाखाय रैखाथिनि थाखायबो नांगौ जोंनो आरो जोंना गावनि जिउनि थांखियाव सोनायनि थाखायबो नांगौ आरो ना जोंना आरो जोंना मा माखासे आखाइनि हाबाफोर सोलोंनानैहाय माखासे मा होनो सोरबा आरिमुखौ सोलोंनाया मा जोंना जेब्ला जों मा होनो जोङो मा होनो गसंथानानानै सोलोंथाइ लानानै जोङो मा होनो साख्रि बाख्रिखौथ' गासैबो सुबुंफ्रानोनो मोनजोबनो हाया ना बेनि थाखाय माखासे बेफोरबायदि जेनेबा बेफार फालांगि मावनानै जोङो मा खालामनो हायो सोलोंथाइ थायोब्ला जों बायदि रोखोमनि जोंहा जिउ खुंनो हायो आरोना जोंना आरो जोंना आबाद बिथिंफ्रावबो जेनेबा जोङो सोलोंथाइ थायोबो जोंहा साबसिन जायो आरो जों जेनेबा बबे आबादाव मा बेसेबां बिबांनि मा होनो हासार मुलि होनांगौ जेनेबा मा होनो आबादारि बिफान फरायनाय फरायसाफ्राथ जोंना गोबां बिबांनि मानो आबादनि सोमोन्दै जोंना गोजोन थायो आरोना बेनि थाखाय जों ना‌ मा सोलोंथाइया जोंनिया जोंनि जिउ खुंनाय बा मा गासैबो बिथिङाव जोंना मा गोबां मोजां गोहोम होयो आरोना जोंनो आरो जोंना मा होनो? साख्रि बाख्रिनि थाखायल नङा जोंना सुबुंफोरनि मा होनो? आखलरारि गाहामथिनि थाखायबो जोंना सोलोंथाइफानांगौ जायो जोंना मिथियो जेरै जायफोरा मा होनो मोजां रोखोमै सोलोंथाइ मोनदों उन्दैनिफ्रा जोंनि नखर बा समाजनि बा गामि ओनसोलनिफ्राय जेनेबा मोजां ओनसोल बा मोजां नखरनि फरायसाफोरनि मा होनो? आखल आखुआ जोंना बै मा होनो जेनेबा जायफोर नखरनि मा होनो? बिमा बिफा समाजनि मानसिफ्रानो जोंना मोजां मा होनो? आखुनि नङाबा मोजांफोर नङा बेनिखाय जोंना गोबां फाराग जायो आरोना जोंना मोजां मा होनो मोजां नखर बा मोजां समाज सलिनाय गथफोरा जोंना मा होनो? इसोराबो जोंना आखल आखु मोजां जायो नाथाय मा होनो जायफोरना जोंना म एसे गाज्रि बिमा फिफा जेनेबा गाज्रि‌ आ कलनि बिमानि फिफानि‌ फिसाफ्रा नो जोंना मा जायो एसेबाबो जोंनिया आखल मा होनो फारागथि नुयो आरोना जोंना मोजां नखरनि गथ‌ आरो गाज्रि नख होमब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जोबबाय दोनथ'नोसै नामा?